हेल' नोदां।
नोंथां खोनादोना।
ओं नोंथां।
हेल'।
नोंथां औ नोंथां। खोनायाखै नोंथाङा। खोनादोंना नोंथां औ।
औ खोनादों आङो।
नेदनि पब्लेन औ नोंथां। औ।
हेल'
औ नोथां खोनादो।
औ। दे बुं बिदिब्ला।
ओ दा जोङो। भि ओ मैगंनि बागै। सावरायनो सानदों।
औ।
नोंथाङा अनला खारैखौ ओ मारै संङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन।
औ।
जोङो अनला खारैखो। ओ माइरंखौ अन। गुन्दै देना लाग्रोयो लानानै बे उन गुन्दैखौ दिंखिफोरावबो देयो। आरो दाना ग्रायदार मेचि। थिंफोरावबो उनना लायो लानानै दैखो अरदाबाव जानना होनानै दैखो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला अन गुन्दैखो दैयाव गारना होयो होननानै इखो माने बे फेथर जालांनो नागिरोना बेखौ होनबाना माख्रासदो साना होयो होननानै ओमफ्राय बेयाव जुदि नोङो माबाफोर होफाग्रा जामुं जेनेबा बेदर नाफोर अमा बेदर होनानै फालौ सामब्राम देना होनानै खारै होनानै बेयो अनला खारैया मोनो आरो माने अनला खारैयाव मेन नांगौ अमाया खारै खारै नङाबा अनला खारैया जानो हाया नोंथांनि थिंजाय माबायदि सङो?
जोंनिथिंजाय ओ गिबियावनो सुग्रोबाय जेनेबा माइरंखौ औ बेनिफ्राय उनाव एसे फोरानदबनानै थबसिबा ग्रेन्दाराव देबाय आरो देनानै ओमफाय दैखौ अराव फुदोंग्रोबाय ग्लाब ग्लाब गोदौजासे औ बेनिफ्राय ओ अनला खारै अनला गुन्दै होबाय आरो होखांनानै एसे गोबाव गोदौनानै ओ खारैखौ होयो आरो
औ
बेनिफ्राय आरो नोङो ओ बेदर होनोबा बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै खांग्रोना दोननांगोन आरो दोनखांनानै जेनेबा ओ अनलाया गोदौबाय थाबा नोङो बेदरखौ होना होनांगौ आरो
औ
औ बिदि बेनिफ्राय आरो नोङो अनला खारैखौ माबा औवा गोजाजोंबो जायो ओ औवा गाजा खौ गिबियावनो दानना लायनानै हा खांनानै नोङो सारायाव एसे माबा खारै होनानै नै माबा एवग्रोना लानांगोन आरो बायमान जेनबा
औ
बेनिफ्राय उनावहाय अनला खारैयाव खाजोयो आरो उनाव खौबो होजायो आरो औ
दिब्ला जों नाज हो
नारजि
नारजि ओंख्रिनि बागैबो रायलायजागोन नामा नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नारजि ओंख्रिखौ
नारजि ओंख्रि गिबियावनो नारजि होनबाथाय नारजिखौ मानिफ्राय बानायो बेखौ खोन्थाग्रोनोसै आं नारजिखौ फाथो होनोदि बे फाथो मैगंखौ फोयो फोनानै जेब्ला बियो रजयो आमफ्राय बिलाइ खिलियो बे बिलाइखौ राबाथाय जोंनि मानसिफोरा जेनेबा खाना दोनो दोननानै आमफ्राय बेखौ सान्दुंआव फोरानो फोराना बि बिदिनो रानबाथाय बे गोरान बिलाइ जाबायना होमबाना बियो नारजि जाहैबाय बे नारजिखौ माबायदि स संङो होनबाथाय बेखौ नारजिखौ दाना बांसिनानो ग्राइन्दाराव गुन्दै खालामना लाग्रो बेयो लानानै बेखौ आमफ्राय बेदरफोर अमा बेदरफोरजों संबाथाय बांसिन थावसिनो आरो नारजि ओंख्रिया मेजेम मुवा संबा आमफ्राय बे नारजि ओं बेखौ बि फोरखौ एवफ्रामनानै दोननानै आमफ्राय नारजिखौ खारदै बिदिनो गुन्दैखौ होनानै खारैजों मिलाय मिक्स खालामो खालामनानै फानलौ सामब्राम बेफोरखौ देना होयो होनानै आमफ्राय बेदरखौबो होबाय होयो आमफ्राय नारजिखौ एसे केजि होनानै खारैजों बेदरखौ होदो होयो होनानै आमफ्राय दै होनानै एसे गोबाव सम नैजि मिनिटसो अबाब ना दोनबानो नारजि ओंख्रिया रेडि जायो आरो जानो
औ
नोंथाङाबो खोन्थानो होगोन ना
बा उदाब
औ नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन ना माबायदि संबा गोथावसिन जायो
औ औ नोंथां गिबियावनो ओ नारजिखौ लहायग्रा नङाबा सारायाव खांनानै बेनिफ्राय ओ दै हो-होबाय होखानानै बेदर जायखिजाया अमा बेदर बा दाउ बेदर होनाय जायो नालाय बेनिफ्राय बेयाव फावनानै उनाव जि होनांगौ मस्ला मस्लि जेनेबा बेफोरखौ होखांनानै ओ अमा बेदर औ बेजों होला गौआरो बेनिफ्राय जों दा आरो औ अया अमा नंआबा नारजि ओंख्रिया बारा ओरै थावा आरो औवानि बेसेेमजोंसो अनला ओंख्रिया बांसिन थावो आरो बिदिनो संनो गौआरो अनलाखौ बा नारजिखौ नोंथाङा आं बारानो बुङा नोंथां नारजि मेगं संनायखौ बारा रो नोंथां
दाय बेबायदि सङो होननानि औ खोनादों
औ औ आं बारा रोंबाङा थारमाने नोंथां
नाथाय गुबुन गुबुन आदब बै माबागोन बेबायदि सङो नाथाय बिदिनो नेमा बेबायदिनो आरो संनाया खारै बेयावबो खारैया मेन
औ
दा नोंथाङा बर'नि बेबायदिनो दोरोङारि मैगं जायखिजाया मोनसे गोसोखांनो हाबावगोन ना
औ नोंथां सबायाइ ओख्रै
औ दे होमबालाय खोन्थालांदो नोंथाङा
औ गिबियावनो सबाइखौ सोमनानै दोनग्रोांगौ रुजासिम। औ बिनिफ्राय बेखौ। बोखां सिमांगौ आरो सोंनानैाय बेयाव जे मोनसे गोसो गोसाो माबा थायो बिनि माबा सबायनि जे औ। बेगर हार देराय। औ बेखौ सुनानै। गारनानै बेनिफ्राय थावजों मा बाहाय एवफ्र्राबना लांगोन आरो एवफ्राबनानै। नै बेखौ। ओ दै होबाय होनानै नोङो सबायाव बेदरबो होजायो। साम' साम'खौबो होनजायो आरो ओमफ्राय साम'। खौ फार्स्टावनो गिबियावनो साम' होगोनबा साम'नि माबा साम'खौ हुखना लाग्रोनांगोनन बेहाय थायो माबा लेथ्रा हाबना थायोना औ बेनिफ्राय बिखौ बखखांनानै नोङो बिनि आसुगुर जिथु साम' माबा थायो बेखौ एरख'नांगोन बिजिबा फिनजों औ बेनिफ्राय एरखखांना दाननानै बेखौ ओ एसे एवफ्रामना लानांगोन आरो साम'खौबो एवफ्रामखांनानै बे सबाय मेगंआव होना होनांगोन आरो। नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव मारै सङो साम' ओंख्रिखौ एसे फोरमायनो हागोना सबाय ओंख्रिखौ?